औ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ होनोमबा जों आंनिथिंनिफ्राय सिगांग्रो बेबायदि गोजोन बेलासिनि हामलायनायखो जासिहरनाय जाबाय
औ औ औ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम ओ गोजोन बेलासि जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ होमबा जोङो दिनैनि सावरायनो गोनां बाथ्राखौ सावरायनोसै ना
औ औ औ
औ होमबा जोङो दायो हारिमुनि बागै सावलायगोन ना?
औ औ औ औ
हारिमु हारिमु होनबाथ'
ओ हारिमु होनबाथ' जोङो ओ दामनाय देनायजों लोगोसे जानाय लोंनायाबो जोंना हारिमु गोग्लैफायो। ओ जेरै औ औ औ औ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय ओ बेफोर गासिबो जोंना हारिमुवाव गोगलैजोबो
औ
औ ओ जोंना हारिमुफोरा जोंना बर'निया आलादा गुबुनफोरना बेलेग आलादा दा एक्सट्रा एक्सट्रा माने निजा निजा सिनायथि दंजोबखायो आरो हारिमुवा।
औ दे होमबा जागायनोसै ना होमबा नोंथाङा जे बुनलांखाबाय हारिमु नंगौ गुबुन गुबुन गावबा गावा बेदि हारिमु दों गोदो गोदाय बर' हारिया जोबोर मुंदांखा बेबायदि मोनसे बेबायदि हारिमु दोंमोन जों मिन यो गोदो गोदाय बर' हारियाव गोबां बेबायदि जोहोलावफोर दोंमोन बिर जोहोलावफोर दोंमोन जाय बिर जोहोलाव फोरा बेबायदि दावहा नांनायफोराव ओरैबायदि एक्स एक्सपार्ट एबा रोंखा राखामोन आरो गोदो गोदायनि बेबायदि सिख्लाफोर सेंग्राफोर आरो आइजोफोर फोरा बेबायदि दामनाय देनाय दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायाव जोबोर आखा फाखामोन आरो गोदो गोदायनि बर' सिख्लाफोरनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा आसागि साखि बैसागि जोबद मुंदांखा गोदोनि हमायनि दानि नङा गोदो गोबां मंगल मुगानि समायनो जों बुंनो थाङोबा आसागे बैसागि होननाय सानै बेबायदि बिब' बिनानाव सिख्ला दमोन जाय सानैया बेबायदि दानाय लुनायाव ओरै ओरैबायदि आखा फाखा मोन जेब्ला बिनानावा हननै दाावराय बिरलांबाय होनोमबा बिब'आ द दाउरायनि आगर एरोमोन आरो बेबायदि हाबा हुखा मावनाय हारियावबो ओरैबायदि आखा फाखामोन जायनि थाखाय बिसोर सानैनि बेबायदि मुंदांखा बेबायदि मुं थालांबाय आरो जोङो मिथिबावोदि सोमदोन जोहोलाव बेबायदि ओरैबायदि बिर जोहोलावमोन बेबायदि बिनि मुङा रोखा रोखा थालांबाय आरो बिनि मुसुखाफोरा दोङो दाबो आरो जोङो मिथिगौदि दाबो जोङो बिसोरनिनो जोङो बेबायदि उन जोलै होमबा जोङो दाबो बिदि जोंनि गान्नाय जोमनाया दाबो एफा एनै दंख' नाथाय आगोलनि बायदि बेबायदि जोंनि गेजेराव बिर जोहोलावफोर गैला थेवबाबो जोङो मिथिदि बर' हारिनि मुंदांखा गाननाय दख'ना आइजोफोरनि थाखाय आरो सिख्लाफोरनि थाखायबो दखाना आरो गामसा बेबायदि सेंग्राफोर आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा बेबायदि जोबोद मुंदांखा बर'नि गाननाय आइजोफोरा गावनो बेबायदि इसानदों बेबायदि दख'ना दायो गामसा दायो फालि दायो सि फिसा दायो गोबां रोखोमनि आगर एरो ओरैबायदि सोमोनांथाव आगोर एरोदि आसरित बेफोरबायदि मिचनजोंसो बेफोरबायदि एरनो हायो नाथाय नाथाय बिसोरो गावनि आखाइदों एबा गावनि खर'खौ बाहायनानै ओरैबायदि सोमोनांथाव सोमोनांथाव आगरफोर एरो मिथिंगानि बेबायदि आगर दाउ आगर एबा गोबां रोखोमनि आगरफोर एरो आरो जों मिथिगौ बर' आइजोफोर बेबायदि हाबा हुखा मावनाय दांनायाव ओरैबायदि एक सपार्ट एबा ओरैबायदि एक्सपार्ट दि बिसोरो गासैबो रोखोमनि हाबाफोरखौ मावो आरो जोबोर मोजाङै मावो रोंखा राखा आरो जों मिथिबावो बर' आइजोफोरा दाउफोर लायो अमाफोर फिसियो आरो गोबां रोखोम फिसिग्राफोर फिसियो नाथाय दानि मुगायावथ' जों नुयो गोबां मान गोबां आइजोफोर एबा गोबां सिख्लाफोरानो बेबायदि दानो लुनो रोंला इसानफोर दानो रोंला जोङो मिथिगौ गोबां मिसिनफोराहायबाय गोदान मुगा नालाय टेक्न'लजि बारायबाय नालाय मेसिनफोर गोबां हाइबाय आरो लोगोसे जोङो मिसिनाव सुनाय गस्लाफोर गानो जोङो मोनसे मोननै बुस्थु सुनो थांबा जोङो मिसिनासुहैयो नाथाय गोदो गोदाय बेदि नङामोन जोङो गावनि आखायजोंनो दानानै गानोमोन बर'फोरा आरो मिथिगौ बर बर'नि दामनाय देनाय देनाय आगजु जेरै सिफुं खाम जथा ओरैबायदि मुंदांखा दि गोदोनिफ्राय दाबो सोलिगासिनो दङ गोदो गोदायथ' बर'आ ओरैबायदि मुंदांखा मोनसे ओरैबायदि मुंदांखा मोनसे हारिमु एबा कालचार दंमोन बर'नियाव बेबायदि ट्रेडिसनेल दंमोन जायखौ गुबुनफोरा नुनानै आसरित मोनोमोन आरो दाखालि थांनाय बेबायदि टु थावजेन टुइनन्टि सिक्स ना टुइनटिफाइभआव बेबायदि गुहाटियाव मोनसे बाग गुवाहाटियाव मोनसे बागुरुम्बा। बेबायदि प्रग्राम जादोंमोन जोङो बुंनो हायोदि। बुहुमनि गेजेरावनो बिबायदि ओरैबायदि गोदोर मोनसे बागुरुम्बा मोसानाय बर'नि बि मोनसे बि मोनसे। दे ओरैबायदि मुंदांखा मोस। थानाय दस हाजारनिख्रुइ बांसिन बिबायदि ओ सिख्लाफोर। एबा सोरबा सोरबा आइजोफोरबो दोंमोन बेबायदि दामग्रा मोसाग्रा जोङो जेब्ला जों। गोजाननिफ्राय नायो ओैबायदि सोमोनांथावमोन गुबुन गुबुन ओ हादोरनि। फ्राय गुबुन गुबुन फरेनार फोर फायना नायफैदों आरो गोबां रोखोमनि मानसिफ। फोर एबा जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो बिदि हायनानै नायफैदों जोङो नुदों ओरैबायदि सो। सोमोनांथाव ओरैबायदि समायना नुथायमोन दि नुनानै। गोसोखो ओरैबायदि रंजाखांनाय मोन्दोंमोन।
हन
आंनि बुंनो गोनाङा बेसांआसै आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दोङोबा एबा सोंनो गोनांफोर दोङोबा।
औ नोंथाङाथ' गोबां बुंलांबाय ओ आसागि बैसागोनि बाथ। थ्रा एबा सोमदोन जोहोलावनि बाथ्रा। ओ नोंथां ओ नोंथांनिसिम मोनसे। ओ सोंथि सोंनो सानदों ओ गोदोनि। हारिमु गोदोनि जोंनि बर'नि हारिमु। आरो ओ दानि दानि गोदान जुगनि हारिमु। ओ नोंथाङा माबाफोर ओ फारागफोर नुहुरबायदों नामा। गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु ओ नोंथां आ। जुदि फाराग नुदोंबा एसे फोरमायना होनो थाखाय ओ गुरै खावलायहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथाङा नंगौ नोंथाङा जेबायदि सोंदों। नंगौ थारैनो गु ओ आगोलनि बेबायदि बर'। ओ जोंनि बर'नि हारिमु आरो दायनि बेबायदि बर'नि हारिमु होनोबा। जोंङो जोबोर बेबायदि डिफारेन्स नुहरो मानो होनबा गोदो गोदाय। आइजो हक सिख्ला हक सेंग्रा हक। बेबायदि हाबा हुखायाव ओरैबायदि रोंख। खामोन बेबायदि खाम सिफुं जथा बनायनानै आइजों आखाइनि बुस। खो बनायनाय जेखाय खबाय खखा बायदि रोखोमनि। फरायनाव ओरैबायदि एक्सपार्टमोन आरो सेंग्रा ह सिख्ला हक आरो आइजो हक। दानाय लुनाय। खा माबा मोनसे फिसिनायफ्राव ओरैबायदि। रोंखा राखामोन नाथाय दायो जों नायनो थाङोबा गोबां सेंग्राफोर एबा गोबां सिख्लाफोरानो बेबायदि। मबाइलाव ओरैबायदि बेस्त' जोंनि दायो गोदान मुगायाव मबेल टिबि लेप। तप कमपिउतार बायदि रोखोमनि टेकन'लजियाव ओरैबायदि बेस्त' जि बिफोर बुसत। तुखो सोलोंनो मोनाखै आरो जों बुंनो थांङोबा बोरायद। फोराबो एबा पुरुस एबा आइजोफोराबो बेबायदि निउस नायनाय एबा सिरियाल। नायनायाव ओरैबायदि बेस्त' जायनि थाखाय बेफोर बुस्थुखौ जोङो बावगारलांनो हमदोंसै। एबा बावगारलांदोंसै दानाय लुनाय आखाइनि बुस्तु बनायनाय। आरो जोंनि बेबायदि कालचार एबा ट्रेडिस ट्रेडिसनेलफोर गाननाय जोमनायफोरखो जोङो बावगारलांदोंसै। मानो होमबा बिबायदि लंपेन्ट जिन्स गस्ला स्परटिं। टिचार बायदि रोखोमनि ओरैबायदि एदभास। ओरैबायदि मोजांसिन एबा समायनासिन बेबायदि बुस्थुफोर होबाय जायखो जोङो बजबनो नाज। जादों आरो जोङो मिथियोदि बर'फोरनि खेला बेफोरथ' गोमालां गानो मानो होमबा बेबायदि फुटबल क्रिकेट बायदि रोखोमनि खेलाफोरा जोंनि नङामोन बर'नि नं बेथ' गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनायसोमोन बि खेलाया साब सुस्रानायखाय जोंङो बजबना लाबाय जोङो गोदोनि जोंनि गावगायनि खेलाफोरखो जों बावगारबाय।
औ नंगौ नोथां
जोंङो जेब्ला जोंङो नाइन टेन आरो इलेभेन टुयेल। सिक्स सेभेन इदव जोङो बर' बिजाबाव जोङो फरायो अब्ला जोङो मोनजोबो गोदोनि बेबायदि बर'आ माबायदि मोन गोदो समाव बर'आ आरो दायो माबायदिमोन बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दंफां मा सोंजागोन
औ औ नंगौ गोदो जोङो गाव गावनि गान गाननाय जोमनायखौ गाव गावनो दानानै गानोमोन गाव गावनि द्रेस फोरखौ गाव गावनो दाना गानोमोन आरो दानि जुगावथ' जोङो बांसिनानो न' न'फोराव जोंना न'फोराव खामसालिफ्राव इसानफोरखौ इसान बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनला आरोना औ बेनि बागै एसे फोरमायना जागोन नामा नोंथाङा दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो
औ नंगौ जोङो मिथिगौ दायो जोङो बुंनो थाङोब्ला बेबायदि इसानफोरखौ जों नुनो मोनला जोङो नुयोदि बेबायदि मेसिनफोरजों बनायनाय गस्ला फोरखो जोङो बजारफोराव थांबा एबा जोङो टाउनफोराव एबा मलफोराव जोङो थांबा जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि स्टाइलिस गस्लाफोर नुयो जायखौ जोङो गाननो लुुबैयो जायनि थाखाय जोङो आखाइजों दानाय बुस्थु बुथुखौ जोङो मेचिनाव दाबा जोङो जेब्ला जोङो आखाइजों दायो अब्ला जोङो मोनसे दख'ना एबा बुस्थु एबा दाब गस्लाफोरखौ जोङो दानो थाखाय जोङो सप्तासे गाहाम नाङो नाथाय ओमफ्राय मेसिनावबा जोङो घन्टासेयावनो जोङो गोबां बुरजा एबा गोबां जाब्रा जों गस्ला दानो हायो मिसिनाव मेसिन द जायनि थाखाय मानसिफोरा बेबायदि मिेसिनाव बारास्लायदों
औ औ औ
गोदोनि बर'नि बेबायदि हारिमुखौ बावगारलांनो हमदोंसै आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनोबा सोंजागोन
आं नोंथांसिम मोनसे सों सानबावदों नोंथांनि मोनदांथियाव जों सिफोरखौ गोदोनि बायदि दानानैनो गाननांगौ ना दानि जुगजों समजों लोगोसे जोङो खारफानो नांगौ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा नोंथां
नंगौ नोंथाङा थारैनो थारै सैथो बाथ्रा बुंदों दोै बेबायदि आखाइजों दानाय लुनाय बे बर'नि मोनसे हारिमु जोङ बुंनो थाङोबा जोंनि बेबायदि हारिमुखौ जोङो बेबायदि बावगारनो नाङा सोलोंना लानांगौ एबा रोंना थानांगौ जोङो गोदोनि जोंनि बर' हारिमुखौ जों गानाबाबो जोङो सोलोंना थानांगौ माबायदि दायो रोंना थांगौ आरो दानि बेबायदि गोदान मुगा गोदान मुगा जानायनि जोङो मुगाजों लोगोसे जों खारफाबासो जोंनि नलेजफोरा बारियो जों मिथिनो मोनो आरो लोगोसे जों आगोलाव जेसेबांखिनि जोङो रां खामायोमोन दायो जों गोदान मुगाखाय जोङो बांसिन रां खामायनो गोनां जायो जायनि थाखाय जों मुगाजों लोगोसे जों खारफानो गोनां जायो नाथाय जोंनि हारिमुखौ जों बावगारनानै थानो नाङा जोङो जोंनि हारिमुखौ खौबो जोङो लाफानानै जोङो सिगांथिं आवगायनांगौ बे
औ नंगौ नंगौ औ औ औ नों नोंथांनिफ्राय जोंनि बर'नि हारिमुनि बागै मिथियैखौथि नानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ जोंना
जों एसेयावनो हारिमुनि बागै रायलायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दे
औ नोंथां दे औ